खोनाबायना नोंथां?
औ आं खोनादों नोंथां हेलौ आं खागासिनो नोंथां
औ खोनाबाय दे नोंथां। ओ मा खालामगासिनो नोंथाङा?
आंथ' दा ओरैनो जिराना दं नोंथां। नोंथाङालाय?
खबरफोरा आंबो दंथयो दे बिनो ओरैनो ओमफाय खबरफोरा बोरै दं नोंथां?
खबराबो बिदि एसेबां गाज्रि नङा नोंथां मोजां गाज्रि गेजेरावनो दंथयो नोंथां।
औ औ ओमफाय नोंथाङा आंना जांथयो नोंथां ओमफाय नोंथांजों आङो उम बिदिनो आबाद मावनायनि सायाव जेरै दैज्लां मेसें बिदियाव मा मा आबाद मावनाय जा जायो बेनि सोमोन्दैहाय रायज्लायनो होननानैसो हरनाय जादोंमोन नोंथां।
औ रायलायजागोन नोंथां।
जोंनाथ' बुंनो थाङोब्ला जोंनि जायगायाव जोंनि ओनसोलाव दैज्लां बोथोरावथ' गोबां आबादखौनो मावनाय जायो जायफोरा गोबां गोबां बुरजा बुरजा हा गोनां खायफाया फालांगिरि खालामनो गायनाय जायो खायफाया नआवनो जानो थाखाय गायनाय जायो नोंथां ओरैनोथ' दैज्लां बोथ थोराव जोंनिथिंजाय ओ खांख्रिखला, लेस्रा भिन्दि आरो जोगोनार आरो जोगोनाराबो मोननै रोखोमनि दं नालाय दैज्लांनि जोगोनार बेफोरबायदि ओ खो गायनो हेल'
हेल'
अ जोंनि खोनादोंना नोंथां? हेल' अ अ जोंनि ओनसोलावहाय ओ खायफा खायफा जानो थाखायबो गायनाय जायो। आरो खायफाया फालांगिरि ओ फाननो थाखाय गोबां बुरजा हा गोनांफोरा बायनो थाखाय फाननो थाखाय गाय नाय जायो। नोंथां। ओरैनोथ' बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलाव दैज्लां बोथोरनि आबादखौ लेस्रा भिन्दि आरो मैथा बांगाल दा मैथा बेफोरबायदिखौ बांसिन जोंङो नुनो मोनो आरो बे कुन्दुलि पटल बेफोरो आरो जोगोनार बे फोरखौ ओ बांसिनहायनो जों गायनाय मोनो आरो। खायफाया ओरैनो न'आव नो थाखाय न'नि बारिफोराव बेफोरो लेस्रा खांख्रिख'ला बेफोरखौ बांसिन गायनायखौ नुयो आरो नोंथां। दैज्लां बोथोरावहाय। दा नोंसोरनि ओनसोलावहाय मा मा गायबावनाय जायो नोंथां?
ओ नोंथाङा जेरैहाय फोरमायदों बेबायदिनो जोंनिथिंबो बेबायदिनो मावो। जेरैहाय जायफोरा हा दङो बा बिदिनो आबाद मावनो थाखाय हा दङ बिदिफोरो माने बिदिनो न'आव जानो आन थाब बा एसे बाजारावबो फाननो आन्था बेखिनिखौ मावो आरो। बिदिनो बानलु गायो। एनिफ्राय थास' थास दि आरो बिदिनो बै थाइ बें लेस्रि मैथा बांगाल मैथा गोदजा बेफोरबायदिखौनो मावो आरो नोंथां।
ओमफ्राय नों थांलाहालाय दा मायबाफोर मावो नामा दैज्लांनि मावदों नामा? जेनेबा बि
दैज्लांनि औ दैज्लांनिथ' जोंहा ओरैनो जानो आन्था लेस्रा ओ फांनैसो गायनाय जादों नों थां आरो नआवनो जानो थाखाय मै था गोखैखो फोनानै दोनदों आरो मालाबा सम सम सम गोखै बो जानो लुगैयो नालाय नोंथां। नाफोरजों बा दालिफोराव होनानै जानो बेखायनो जिखिनि हा थानाय से खनासेब्लाबो जानो आन्था गायना दोनो आरो आरो ओरैनोथ नै दा माइ आबाद मावनायनि सम जाबाय नालाय। से ओरैनो माइ आबादबो मावनाय जायो आरो नोंथां नोंथाङाबो नोंथांलाहाबो बेफोरबायदि दङ? मैगं थाइगंफोर गायदों नामा दैज्लांनि?
औ गायदों जोंहाथ। थ' मिसिङाव गोबां मावो सिगां बांसिन मावोमोन आरो दा जि लुथुस ओमबा आफाया जोंना बैसो जाबोनायबो जाबाय नालाय बिनि खायनो एसे आरो आबाद मावनाया। दाथ' ओरैनो दैज ज्लांनि होनोबा बानलुआव बानलु हायो थासोमलि थाइबें लेस्रि बेखिनिया दं आरो। उम औ खुमरा खुमरा रु खुमब्राबो दङो ओमफाय जुखाम इसे गायदों बे। खिनियानो ओमफ्राय नैया आरो- जे- माइ गायनाय बेनो जागासिनो आरो ओमफाय
गायोना गाया माइखौ फोरमायनो हागोन ना?
आङो गायो नोंथां बिदि जेब्लानो आङो सम मोनो अब्लानो- गायहैयो आरो आइमोनजों- बा खामला हाजिराफोरजोंं दिनो दुब्लियाव ओंखारहैयो दसेखिनिखो जेथिया आंहा टाइमा - फ्रि जायो अब्ला थाङो आङो। नोंथाङालाय?
औ आंबोथ बिदिनो गायनायावहाय एसेबां ओ माबा गैया अब्लाबो बोथोरनि ओ मा बोसोरनि खनसे गायनायाव नआव खाथियावनो एसे हा थानायलाय एसे गायो नालाय- बेखौ ओरैनो दसे दसे - गायनाय जायो आरो ओरैनो बां सिनैथ आं एसेबां गाया नो। ओ जानाय लोंनाय बा स संनाय खावनाय आव बांसिन आं थायो आरो। मानो ओमबा गास गासिबो नखरनि सुबुंफ्रानो बे - गायनायावल मुखुब जानानै थायोब्ला - संनाय खावनाय बा जानाय लोंनाय खो सोर होगोन नोङा ओमबा नोंथां? बेनिखायनो आङो बां सिनानो जानाय संनाय खावनायाव थायो आरो आरो देहायाबो एसेबां मोजां नङा नालाय आं सान्दुं गोसायावबो थानो हाया नोंथां। बेनो अ बेनिखायनो आङो बां थिगानो संनाय खावनायाव थायो आरो संनाय खावनायखौ बांसिन मोजां मोनो आरो बेफोरावसो बांसिन बाहागो लायो। ओरैनो नोंथां खोथियाफोर फोयोब्ला माबायदि रोखोमै फैयो नोंथाङा खिथानो हागोन ना?
औ, खोथानो हागोन दे नोंथां।
औ
औ खोथियाखोथ ओ उम मा होनो जेनेबा सोरबा बादिया माइखो माइज्लिखौ आरो सोरबा बायदिया दैमाफोराव सो सोमो। सोरबा फुख्रियाव सोमो सोरबा आरो नफोरावनो गामलाफोराव सोमो। बिदिनो सोमनानै हरनै बा हरथामफोर दोनबाय बिनि उनाव दोननानै ओमफाय बोखांनाय जायो आरो बोखांनानैहाय बिदि बोखांना हरसेफोर दोनबाय दोननानै बिनि उनावहाय दुब्लियाव बिदिनो हालौनानै। लाग्रोबा ओमफ्राय। हालौनानै उनावहाय। होनाय जायो आरो। नोंथां मोनथिंलाय।
जोंनिथिंबो बिदिनो खालामो खालामनायालाय। आंबो एसे। मोनथिजोबा नालाय सोर सोरहा माबाबायदि रोखोमनि ओ सोमो। अब्लाबो नआ बेखिनि आङो नआव बानायनाय बा सोमनायफोरखौनो नोंथांनो। फोरमायनोसै जोंहाथ बि। बि एसेबां बुरजा गायनाय जाया नालाय नोंथां। बेनिखायनो जोंहा बां बांसिनैनो थौ गिदिराव। सोमनाय जायो आरो। सोमनानै मथा मथि साननै बा सानथामखौ दोनो आरो। दोननानै सोम खांनायनि उनाव बे सोमनाय माइग्लिखौ थिखांनानै दोननायखौ आं नुनो मोनदों आरो नोंथां दोननानै बे माइग्लिखौ मोजां जायगायाव बा हायाव। फेनलानानै हरनै। बा हरथाम थास बिलाइजों। बा माबा मोनसे प्लास्टिकफोरजों खोबनानै दोननायखौ आं नुनो मोनदों नोंथां बिनिफ्राय जेब्ला बे माइज्लिया खोबनानै दोननायाव गाव गाजा अरगोनना नोंथां। बे गाजा अरनायखौ। जि जायगायाव जोङो खोथिया फोगोन। मोजां। बे हाखौ मोनजासिम एवनानै दोननाय जायो नालाय बेयाव। आ फोनाय। बे खौ जोङो नुनो मोनदों आरो आङो नोंथां। न' न'आवनो खालामनायखौ। गुबुननिखौथ माबायदि खालामो आङो मिथिया अब्लाबो। बो खाथि खालानि सुबुंफोरफोरखौ खोनानो मोनदों खायफाया फुख्रि गोनांफोरा फख्रियाव सोमनाय। खायफाया फख्रि गैयैया बिदिनो बाल्थिं बायदिसिना ओ माबायाव गामलाफ्राव सोमनानै दोननायखौ नुदों आरो।
औ।
आरो बिदिनो खालामो होननानै आं खोनानो मोनदोंबा नु। आरो नोंथां। आरो नोंथांनाव मोनसे सों बि सोंबावनो आङो। बे ओरैनो। खोथियाया देरनायाव बा गायजासे गायनो हानायखाय ओरैनो बेसेबां दिनसो लायो नोंथां सानबेसे
बेखौथ माने। गायजानाया ओ ओरैनोहाय फोखांनायनि उनाव टुइन्टि ओइट बास जेनेबा ओ। टुइन्टि सिक्स बेबायदि दिनावनो गायजायो आरो ओमफाय औ बेखिनि दिनाव गायजायो ओमफाय गुबुननिखौथ आं मिथि खथिया जोंहा बेबायदि बेखिनिसिमहालागै गायो आरो बेखिनि दिनसिम। थमहालागै गुबुन आरो सोरबा बायदिया। मास मोनसेबो जालाङो। बेबायदिनो जेनेबा। बोथोरनि। दाना। सोरबा बिायदिया ओ अखा हादैजों गायो सोरबा बायदि आरो बे दंगनि दैजों गायो नालाय जुदि दैनि आंखालबा बेदिनो अखा हादैफोरखौ नेनानै गायनांगौ जायोब्ला आरो ओ सम माने गायनो सम जाबाबो गायनो हाया बेबायदि जायोना नोंथां बिदिनो माने गोबाव जालाङो आरो माने मास मोनसेनिबो बारलाङो
औ
नोंथांमोननि थिंलाय आरो नों फसा बेसेबांहाय समसिमावनि उनाव गायो
जोंनाथ ओरैनो मास दान मोनसेखौ दोनो आरो नोंथां दा उनावहाय मोना ना मालाबा मोना नालाय बारलाय लाङो अब्ला नोंथां खमबो जाबाय
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ दे साबाय
दोनबाय होमबा नोंथां